औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादोंना ओं खोनादों हेल' औ
अब्ला नोंथाङा औ फ्रियानो हेलौ औ फ्रियानो दङ आङो फ्रियनो दङ
औ मा खालामदो बिदिब्ला ओंखाम जाथ'वाखै नामा जाथ'वाखै जों औ
अब्ला नोंथाङा मानि मा आयदानि सायाव रायजलायनो बेखौ एसे
औ औ आङो माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन । आयदाया जाबाय जोंनि जा ओ गुवाहाटि नोगोर बे नोगोराव माने ओ दावबायनो हानाय बा ओ माने नायहैनो हानाय माबायदि माने मा मा जायगा बा जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय माबायदि जायगाफोर दङो बेनि सोमोन्दैसो आं नोंथांनियाव सोंनो होना फन खालामदोंमोन नोंथाङा औ औ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन औ। अब्ला नोंथां सोंनाय बायदि आं एसे गुवाहाटि नोगोराव थानाय माखासे दावबायनो हानाय बा बेरायहैनो हानाय जायगाफोरनि बागै आं एसे बुंनो सानदों जोङो गुबैयैनो जुदि जोङो ओरै लवार आसाम बा ओरै रङिया जानानै थाङोब्ला गुवाहाटि खौ मोननायनि आगोल जोङो नायलांबानो जोङो बुर्लुंबुथुर दैमाखौ नुलांखायो आरो ना औ बेयो माने जोंनि नर्थ इस्ट ओनसोलनि बा नर्थ इस्ट इरियानि बेयो माने बयनिख्रुइबो बयनिख्रुइबो देरसिन दैमाखौनो होननांगोन औ औ बे दैमानि सायावनो मोनसे थायो आरो ना मोनसे माबा दं मनदि दिर दङो बेबो गुवाहाटी नोगोरनिफ्रायनो थांनो हायो उमानन्द मन्दिर होननाय औ औ जों बेयाव थांनो थाखाय माने जोङो बे फेनसि बाजार बा पान बाजार बेह जायगा दङो मोनसे गुवाहाटि नोगोराव बेनिफ्राय जों मोनसे नाव बा फेरि लानानै बे थांनो हायो आरो ना
औ औ
औ दा उमानोन्द मन्दिर बुङोबाथ' बेजों बेखौ लानानै गोबां जारिमिन दङो आं बेनि जारिमिननि बागै बारा मोजाङै मिथिया नाथाय आरो मोनसे बिदिनो मन्दिर दंबावो जोंनि बे गुवाहाटि नोगोरावनो कामायख्या मन्दिर होननाय औ औ बेयो गुवाहाटि नि निलाचल हाजो ओ बेयाव दं आरो ना बे मन्दिरा
बेयावथ ओ दाखालिल'सो अम्बुबासि मेला जानानै थांबायना?
औ नंगौ नंगौ बेयाव माने बोसोरफ्रोमबो बिदिनो अम्बुबासि मेला बा जोङो जेला बर'फोरा जेरा आमथिसुवा फालियो बे बे फोरबो खालिनो बेबो जायो आरो ना दा बेयाव जों नुनो मोन दों देग्लायबो बेखौ बा साननि थाखाय फालिनाय जादों दा बेयाव मानि गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो बेयाव ओ आर'ज गाबफैगा गाबफैग्रा बा बेनि कामाख्या ओ देबिनि
देबिखौ नायनो थाखाय जोङो गोबां सुबुंफोर गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखौ बुङोब्ला बे मन्दिरखौ बुङोब्ला माने बेना गोबां जारिमिन दङो जेरै ओ जेला मानि महाभारतनि बा इसोरफोरनि दावहा जादोंमोन बेयाव कामाख्यानि मानि गोबां बिदिनो मोदोमनि बा बेनि अंगफोरा बेयाव माने जोंनि बे ओ मुलुगनि गोबां गोबां जायगायाव गो गोग्लैदों दा जोंनि बे कामाख्या मन्दिरावबो बेनिनो मोनसे अंग ओ बा बो जोंनि मोदोमनि मोनसे पार्ट आरो ना बेयाव गोग्लै फैदों दा बे बेखौनो जोङो माने फुजा खालामनाय जायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना गुवाहाटि नोगोराव बे मन्दिरनि बागैबो गोबां बेरायग्रा जायगाफोर ओ दङो जेरै जोङो नुनो मोनो जोंनि रायजोनिनो मोनसे नायल' जायल' सिरियाकाना बेबो गुवाहाटी नोगोरावनो दङ आसाम स्टेट जु एणड बटानिकेल गार्डेन होननाय दा बियो ओरै जोङो थाङोब्ला गनेशगुरि बिनिफ्राय बारा गोजान जाया बेनिफ्रायनो जोङो मोनसे ज जुरतनाय दङ लामा बेजोंनो थाङोब्ला जोङो बे माबाखौ मोनगोन आरोोना सिरियााखानाखौ बेबो मोनसे हाजोनि सायावनो दङ बे हाजो एरियाखौनो जोंनि रायजोनि सरखारार बा रायजोआ बेखौ मोनसे सिरियााखाना हिसाबै बानायनानै दोनबाय दा बेयाव जोङो गोबां गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोनो जेरै मैदेर लख्रा सिंह बिदिनो जिराद आरो गुबुन गुबुन ओ दाउफोरबो दङ बेयाव दाउ दङ जेरै जोङो जेखौ माने ओरैनो नुलाबाया न'फोराव जोङो थाब्ला ओरैनो नुलाबायाया बेखौ जों बेयाव नुनो मोनो आरो बिसोरनि बागै मिथिनो मोनोबा सोलोंना लानो हायो आरो ना जे बुस्थुफोरखौ जोङो लेखायाव मोनबोदों बेफोर जिब जुनारफोरखौनो जों बेयाव नुनो मोनो आरो बजों लोगोसे बटानिकेल गार्देन होनो माने बेयाव गोबां बिबारफोरनि रोखोमखौबो जोङो नुनो हायो आरो ना जेरै हाजोआव बारगा बिबार गुबुन गुबुन हालाम बा ओनसोलाव बारग्रा बिबारा बेयाव जोङो बेयाव नुनो मोनो आरो
दा बेनि अनगायैबो जोंहा गुवाहाटिी नोगोराव दङ दंबावो मोनसे बिगियान बिगियान म्यउजियाम आरो सायनस
बियो औ गुवाहाटि नोगोरनिनो खानाफारा एरिया बे साइडआव दङ दा बेयावबो बिगियान नि बागै जोङो गोबां बेसाद बुस्थु जोङो बेयाव थांनानै नुहैयो जेरै जोङो बेयाव फरायसा बा फरायसुलि फरायसा बा लाायमनफोर बेयाव थाङोब्ला माने गोबां बुस्थु मिथिनो मोनो आरो ना बे बिगियान मिउजियामनिफ्राय दा नोंथाङा
गुवाहाटि नोगोराव फैदों ना फैयाखै दा बेनि बागै एसे बुंद आरो बेयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि बेरायनो बेरायनाय जायग्रा नायफैखो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन औ गुवाहाटियावथ' ओरैनो थां थांनाफैबाय थांफैनाया आरो बेबायदि माने गुवाहाटियावथ' गोबां जायगा दङ जेरैबायदि नोंथाङा बुंनांगौ बेफोर माने ओ गासै बिनि अनगायैबो गोबां दङ नाथाय आं गासैयावबो बेरायजोबाखैब्लाबो माने मोननैसो जायगायाव बेरायहैदों आरो बेफोरनि सोमोन्दैनो आं फोरमायनोसै आं जा मिथिगौ
औ
बिदिनो गुवाहाटियावथ' गोबां मन्दिरफोर दङ जेरैबायदि नोंहा बुंलांबाय कामाख्या दङ आरो बेबायदिनो पसिस्थ' बालाजि माने आं माने बालाजियाव थांफेरबाय आरो खेबनै। थांबाय आरो बालाजिनि बे ओरैनोथ' मानसिफोरा बालाजियाव माने थांखायो। मन्दिरखौ नायनो आरो बे माने जे ब्ला फुजा होनाय सम बेथ' एसे समाव जायोना। औ माने फुङावबो जानो हागौ बेखौ आं मिथिया माने आं मोनाबलि बेलासि थांनो माने बेयाव गोबां ओम माने बे फुजा होनाय समाव माने जोबोद समायना जायो आरो नुथाया। माने गासैबो माने बेयाव माने सिङावसो जायो बाहेरावथ' जोङो माने फुजा जानायखौ मिथियानो। जेब्ला हाबो आरो सिङाव दंबावो आरो बे समाव जोबोद समायना ओ माने नुथाय जायो आरो माने मोजां नाङो मोना बिलि मोनाबिलि बेजोंनो आरो बेयाव ओ ने पार्क पार्क बायदि बेरायग्राबो जिरायग्राबो जायगा दङ। बेयावबो जिरायनानै माने औ मानसिफोरा गोबां जिरायनो थांङो बा बारहावा जा थाङो आरो ओ बेनि अनगायैबो ओ बे आङो बसिस्थ' मन्दिराव बेयावबो बेयाव माने जेबो समायना आरो बे बसिस्थ' सारियालिनिफ्राय एसे हाबलांनांगौ आरो। औ ओनिफ्राय बेयाव माने मन्दिरा जोबोद समायना बेजों लोगोसे साखाथियावनो माने ओ निजोरा बा दैसा बायदि माने बोहैबाय थायो आरो दैया।
औ औ।
बेयाव माने जिरायनानै बा ओ माने थाजिम मोनो आरो माने थान्दा साया दंफां सिङाव जोबोर मोजां आरो गोलोम बोथोरनि थाखाय। बा ओरैनो मानसिफोरा ओरैनो जा जिरायनोबो थाङो आरो बेयाव मान पिकनिक जाना नाय बा ओ खानाय सिननाय गथ'फोरनि बेबायदिबो खालामनाय जायगा दङ। फ्राय औ औ माने जोबो समायना आरो आरो बेयाव बसिस्थ' माने गोबां मोख्राफोरखौबा नुनो मोनो आरो। गोबां नुनो मोनो औ। बिनि अनगायैबो आरो ओ बे माने गवाहाटि मोनहांहां सिगाङावनो मोनसे आरो मन्दिर दङ ना हरि कृष्ण बिथिं जि एन आर सि साइदआव बेयावबो माने थांफेरबाय आरो माने बेयावबो आं खेबनैनोआनो थांबाय। बिबो माने जोबोर समायना आरो एसे हाजो एरिया। बेनि माने मिथिंगानि ओ नुथायखौ माने जोबोद समायना नुयो आरो बेलासि सम थ' माने बार बारबाय थायो माने बेयाव थांबा गोसोखौ बहुद माने सान्थि मोनो आरो। गुबुन साननाय हनाय बा टेनसनफोरा जायगा मोना। जोबोद समायना आरो माने जायगाया आरो बेजों लोगोसे ओ जेब्ला आरथि बा फुजा होनाय सम बेयाव बे समावबो जोबोद मोजां जायो आरो माने गासैबो माने इयाव थांनानै माने जों नाङो आरो गोबां मानसि थाङो बेयावबो इनिफ्राय औ। माने मन्दिरनि नुथायाबो समायना आरो थासारि बारहावा गाससिबो आरो माने। जोबोर समायना आरो आङो बेफोर म औ बेखिनियावनो थांनाय जादों गुवाहाटियाव बेनिफ्राय ओरैनो बेरायनाय जायगा ओ बे आदाबारियावबो मोनसे पार्क दङ'ना
औ औ
औ बेयावबो माने थांफेरबाय आरो ओ औ आरो बेसिं रिभार फोर हेरिटेज बेफोरावबो थांफेरबाय ओ एनफ्राय औ ओमफ्राय नेहरु पार्क बेयावबो थांफेरबाय आरो
औ औ
बिदिनो बै नोंथाङा बुंनाय बायदि कलाक्षेत्र साइन्स मिउजियाम औ बेफोरावबो माने थांफेरनाय जाबाय आरो गोबांथ' जायगा दंबावो माने गुवाहाटियाव नायजोबनो माने नायजोबनो हायाखै आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि सिरियाखानायावबो थांफेरबाय माने सिराखानायाव थांबाबो गोदो उन्दैयाव थांनायाव माने गोबां जिब जुनारखौ नुनो मोनोमोन दायो मान ने आथिखाल माने बांद्राय नुनो मोनला आरो।
थांबाबो खालि खालि जाबाय आरोना जायगाफोरा औ नंगौ।
बिदिब्ला ओ नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय। औ औ दोनथ'नोसै औ औ